औ नोंथां
हेल' नोंथां
औ खोनादों नोंथां बुं
औ नोंथाङा दा मा खालामबाय दं
ओरैनो दं दे नोंथां
नोंथाङा दा ओरैनो दंब्ला आं मोनथां नोंथांखौ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो कल खालामनाय जादोंमोन आरो ना
औ जागोन नोंथां सावरायजागोन
औ नोंथाङा ओरैनो दंब्ला सावरायजागोन ना
औ नोंथां थारैनो
जेनेबा जों दा जेरै जोंनिया दैज्लां बोथोर नङा होमबा जों जेरै दैज्लां बोथोर बा मेसें बोथोर जायखिजाया बोथोरनि जेरै आबाद मावनायनि सायाव सावरायनो थाखाय सावरायगौमोन आरो ना
औ जागोन नोंथां
औ नोंथांनियाव जा एसे रोंगौथि दं एसे फोरमायना होलाय जोंनि आबाद मावनायनि बागै
औ जागोन नोंथां आबाद होनना नै बुङोब्लाथ' जों दा आसामनि सुबुंफोरनि गुबै आबाद होननानै साननानै लानो हायो आरो नोंथां
औ नोंगौ
दाथ' दैज्लां बोथोर जोंनो दैज्लां बोथोराव दा माइ आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो जों खोथिया फोनो थाखाय हाखौ एवनानै आरामसे खोथियाखौ फोग्रोना लानांगोन जों बेनि उनावहाय जोङो खोथियाया जेब्ला जौवो अब्ला बेखौ फुना दुब्लियाव एवनानै लाना माइ गायनाय जायो माइखोबो जोङो दानि दिनाव बांसिनानो गोबां सुबुंफोरखौनो ट्रेक्टरजों एवनानै गायनायखौ नुनो मोनो गोदोनि दिनाव जोङो माइ आबादनि बुङोब्लाबो नायखौ जों नांगोल जंगाल बेफोरखौ बा बेफोरजों मोसौजों हालेवनायखौ बां सिन नुनो मोनोमोन नोंथां दानि दिनाव जों बेफोरखौ नु बांद्राय नुनो मोननाय जाला नोंथां गेजेरजों आरो आबाद होननानै बुङोब्ला माइ आबादाल' गोगलैया
औ
फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं गासै आबादखौ गोग्लैयो आबाद होननानै बुङोब्ला
औ नंगौ
औ बेनिफ्राय नोंथांमोननि हालामाव माबादि आबाद बांसिन माबादि आबादखौ मावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन जोंनियावबोथ' नोंथाङा जेरै बुंलांबाय जोंनियावबो गोबाङानो जेनेबा जोंनि आसाम साम' दा जेनेबा दैज्लां बोथोराव जोंना अखानि बिबाङा गोबां नालाय बेनिखायनो जोंनिया दै दैज्लां बोथोराव गोबां मानसियानो माइ आबादखौनो मावो नङा होमबा
औ नोंथां
औ आरो नोंथाङाबो बुंलांबाय जेरै जोंनिया आगोलथ' जोंनिया मोसौ मैसोजोंनो एवनानैसो माइफोरखौ गायोमोन नाथाय दानिया जोंनिया जुगा जौगाबोनायलाय जोंनिया जेरै ट्रेक्टर जेरै जोंनिया ट्रेक्टरजों हाल एवो खम समनि गेजेराव गेजेरावनो गोबां हाखौ एवनानै जोङो खम समा जोंनि आखायाव थालाङो आरो ना जेनेबा जों खम समनि गेजेराव जेरावनो गोबां हा एवनो हायो आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया जेरै दानिया माइआ मोनबोला जोङो दानिया जेनेबा हाजिरा बा टिका लानानै हालायनांला जोंनिया दानिया खेबसेयैनो जोङो मेसिननि हेफाजाबै जेरै नाखानानै हाखानानै जों खेबसेनो न'आव लाबोखानो हायो आरोना औ बेनि अनगायैबो जोंनिया दा आबाद जोंनिया माइनि अनगायबो जोंनिया दा मेसें बोथोराव जोंनि गोबां आबाद मावो जेरै बेसर आलु जेनेबा जेरै जों दा आलु आबादखौ बोरै मावो बेखायनो एसे फोरमायना होनसै आरो ना आङो जोंनिया दा आलु आबाद मावनो थाखाय जोंनो गिबियावनो जों जेनेबा बालिसिया हा अब्ला जोंनिया गोबां मोजां जायो आरोना जाहाथे जों बे बेवहाय जोंनिया बे आलुनि बेदरा गोबां मोजाङैनो थाङो जेनेबा आलुआ जेनेबा जोंनिया आलुखौ होनबानो फोनो गायनो थाखाय जोंना फोथाराव जोङो आलु फोथारखौ एवग्रोनना लानांगौ जेनेबा बेखौ जोङो औ बेखौ जोङो खेबनै खेबथाम एवनांगो जाहाथे हाया जेरै गुरै जायो जेनेबा मिजि मिजि जायो जाहाथे जोंनिया आलुआ गोरलैयैनो बेदर थांहोनो हायो औ बे औ बेनिखायनो बेखौ एवखांनायनि उनाव जोंना जेनेबा जों आलुनि जोलैखौ लानानै फैनानै जों बेवहाय जेनेबा सारि सारि आलुखौ गायो आरो ना आलुखौ गायखांनायनि उनाव जोंना बेवहाय मा होनोलाय बेवहाय जोङो नारा बा जिगाबखौ जोङो खोबनानै होयो जाहाथे जोंनिया एसे जेनेबा बिदुं मोननानै जोंनिया हालुवा एसे मोजां जाबोयो बेनि थाखाय औ औ बेनि उनाव जोंना आलुआ जेनेबा जोंनिया जेनेबा आलुआ जोंनिया बिलाइसि खिलियोबा जोङो बेवहाय मुलि होयो मुलि होखांनायनि उनाव जोंना जेनेबा गोबाव सम थानायनि उनाव जेब्ला बिलाइया थैयो अब्ला जोङो मिथियो आरोना जेनेबा आलुआ जोंना बुरनो जाबाय होन नानै औ अब्ला जोङो आलुखौ बुरनानै जेनेबा न'आवबो जानो हायो नङाबा बेनि अनगायैबो जोङो बाजारफोराव फानहरनानै जोङो गोबां रां मोननो हायो जोंनियानो दानि औ नंगौ नोंथांनावबो जा रोंगौथि दं फोरमाय लांबावनो हागोन नामा नोंथाङा
अ नोंथाङा माबाफोर सोंथि सोंनो गोसो दं नामा
औ जेनेबा नोंथाङाबो जेरै बेसर आबाद बा जायखिजाया आबादनि सायाव एसे बुंबालाय
अ जागोन नोंथां जों बेसर आबादखौ फोनो थाखाय जेब्ला जोङो माइ आबादखौ मावो मावनानै माइ माइखौ जेब्ला जों हानानै लाबो लाबोखांनायनि उनाव बे जेब्ला हाया मेसें बोथोरावथ' अखानि बिबाङा खम जायो नोङा होमबा नोंथां अब्ला बे गोरान हाखौ जों ट्रेक्टर जों दानि गोनोखो मुगायावथ' ट्रेक्टरजोंनो जों बांसिन सोलियो नोंथां ट्रेक्टरजों जों हाखौ खेबनै बा खेबथाम मोज जाङै एवग्रोनानै लानांगोन नोंथां बेनि उनाव जोङो नांगौ बिबांनि सारखौ बेसरखौ फैनो आवगायावबो होनो हायो
औ नंगौ
फोखांनायनि उनावबो जों बेखौ होनो हायो नोंथां
औ नंगौ
जोङो मोजाङै फोमोनना लानानै गिबियावनो जों बेसरखौ जेरै खोथियाखौ फैयो नोंथां बेबायादिनो बेगर खौ जोङो बे आबादथिलियाव सारनांगौ जेब्ला खिलिबोयो गोजौ जायो अब्ला जोङो बेयाव नांगौ बि बिबांनि हासार बायदिखौ जों बाहायनांगोन बाहाय जेब्ला बेसरा बिबार लायो अब्ला बेयाव गोबां बेरे मोदै बा सिखिरिफोरा बिबाराव थख'बो नङा बा नोंथां अब्ला जोङो नांगौ बिबांनि बेयाव मुलि बा हासार बायदिसिनाखौ बाहायनांगोन नोंथां
औ नंगौ
जहा बेसरा फिथाइ थानानै रायो अब्ला जोङो बेसरखौ फुनानै लाबोयो बा हाजिरा बा थिखा बेबायदि सुबुंफोर खौ लाना जों बेसरखौ फुनाय नुनो मोनो नोंथां बेखौ जों लाबोनानै मारा नायो मारा सिरिजोबो अब्ला बेखौ जों फोराननानै थाव फेहेरनो हायो नोंथां आरो बेसरनि साबा बेखौ जोङो थोरसि सुनाय बे फोरावबो मानजिनायाव बाहायजायो आरो फोराव नानि आदार हिसाबैबो जों बाहायनायखौ नुनो
औ नंगौ
नोंथाङा बुजिदों ना
औ
औ नों अब्लानो आंनिफ्राय नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि
औ सोंलाय
औ नोंथाङा आबाद मावनानै जिउ खुंनायनि राहा लामा होननानै आबाद मावनायखो सानोना साना एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ जेनेबा जोंनिया आबादखौथ' गोबाङानो मावफायो नालाय। जेनेबा जोङो आबादखौ मोजाङै माव्ला जोंनि आबाद मावनायावबो गोबां जोंहा मुलाम्फा दं जेनेबा जोङो न'खरफोरखौ जेनेबा जिउ लामा हिसाबै मोजाङै सोलिलांनो हायो। जेरै जों दा बुंनो थाङोब्ला जोंनिया दा जोङो नै मेसें बोथोरावनो हमना ला जोंनिया फोथारफोराव जोंनिया जों गोबां आबाद मावो जेरै बानलु फान थाव जोंनिया थाइसुम औ बेनि अनगायैबो जोंहा जेरै गाजर जेनेबा लाइ लाफा कबि बेफोरखौ जोङो जेनेबा जोंनिया दा जोङो जेनेबा जोंनिया बेफारिफोरा जोंनिबा जोंनिफ्रायबो बायना लांफैयो जेरै फायखारिफोरा बेफोरखौ जोङो बिसोर जोंनिफ्राय खम दामाव बायना लांनानैबो गोबां रांवाव मुलामफा लाना फानहैयो आरो दानिया दानिया जेनेबा मैगं थाइगंनि दामाबो गोबां नालाय जोङो जेरै आबाद मावनानै औ आबाद मावनानै बेफोरखौ फानहरनाबो जोंहा गोबां रां मोनो। जेरै जों दा गोबां बेफोर राङाबो जोंनिया न'खर सालायनाय बा जोंनि बेयाव गोबां हेफाजाब होयो। जेनेबा जोङो आबादखौ मोजाङै मावोब्ला जोंनियाबो गोरलैयैनो जेनेबा बिदि न'खरफोरखौ सालायनायाव हेफाजाब जायो आरोना औ जेनेबा आबादाबो मोनसे गोबां मोजां जेनेबा मोजाङै मावब्ला जोङो आबादनि आबाद जेनेबा आबाद मावनानै मोननाय रां रुफाजों जोङो न'खरखौ मोजाङैनो सलिलांहायो जेनेबा जों दा माइ आबादखौनो हमना ला जोंनाया दा माइखौ जोङो मावखांनानै जोंनियाथ' से बिघा हायाव जों गोबां माइ मोनो नङा होमबा जेनेबा जि मन जिबा मन। औ बेफोरनि जोङो नांगौ बिबांखौ न'खराव लाखिनानै बेनिफ्राय बारा बारा जानाय माइफोरखौ जोङो फानहरना जेनेबा से मन मायाव जोंना से रोजा। बिदिनो जोङो दानियाथ' माइफोरनि दामाबो गोबां नालाय जोंनिया बेफोरखौ औ बेफोरखौ फाननानैबो जोङो न'खरफोरखौ मोजाङै सालायलांनो हायो। बिदिनो आरोना जोंनि आबाद मावनाबो न'खरखौ सालायलांनो हायो। औ औ जेनेबा जोंनियाथ' गोबां माने सेनो आबाद मावनानैनो न'खरखौ सालायो नङा होमबा? जोंनिया आसामाव औ जोंनिया गोबां साख्रि मावनाय हबानाय अनजिमाया गोबां खम। बेवहाय जोंनि आबाद मावनायनि मानसिनि बिबाङानो गोबां बारा नालाय। बेनिखायनो आबाद मावनाबो जोङो सोलिलांनो हायो आरोना जेनेबा आबादावथ' औ आबाद बुङोब्ला जोंनिया जेरै फिथाइ सामथायाइनि सोरबा सोरबि जेरै बागान ओेरै बागानै बागान बिगा बिगा जोंनि फिथाइ सामथायाइखौ बायनानै बेफोरखौ फाननानैबो गोबां रां मोनो खायफाबा जोंनिया मै गं थाइगंनि खायफायाबा माइनि गोबां बेलेग बेलेग आबाद मावनानै जोंनिया आरो बोथोर लाना बोथोर जोंनिया गोबां बेलेग बेलेग आबाद जायो नङा होमबा जोंनिया गुबुन गुबुन रोखोमनि औ गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद जायो। बोथोर लाना बोथोर औ नोंथाङाबो नोंथाङा नोंथाङाबो सानोना बिदि सोलिनो हायो होननानै?
हायो नोंथां सानो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो जोंनि गामि ओनसोलनि गासै सुबुङानो नङा होनबा नोंथां दैज्लां बोथोराव जेब्ला आबाद मावो माइ आबाद
औ
खांनायनि उनाव जों जेब्ला मि खायो अब्ला जों जों बोख्लायना दोनाबालासिनो बि मेसेङाव मावनाय जेरै बेसर थिसि फोनाय गम फोनाय बेफोर‌ आबाद खौबो जों मावनानै बेनिफ्राय जा एसे रां मोनो बेजों जोङो न'खर थानो बा नांगौ जानाय जिनिसफोरखौ बेखौ फानहरनानै जों लानो हायो नोंथां औ नोंथां
दे होमब्ला न' नोंथां जोंना समाबो थौथ'बाय दोनथ'नोसै नों औ दे